खामदों
ओरै दं जिरायलाबायनानै
ओंखाम जाबाय?
जाथ'वाखै नोंहालाय? ओहो
आं आंबो जाथ'वाखै जानायालाय
माथौ खामनो?
आंबो दं ओरैनो
एह
मा ओंख्रि संगोन ए जोंना
दे खिथा दे
जों-जोंना ओंख्रियानो माबासो आलु ओमफ्रायो नाजों औ ना बिदै ना एवनाय फाजामोन
बा गोथावथारलाय
उ नोंसोरलाय मा ओंख्रि संगोन?
दालि आलु भाजासो दालि जल आलु भाजा
दालि जहल आलु फाजा
उम जेबो ओंख्रिया
हारसिं दं नों सेस माखौ जाबावगोन ओमफ्राय होनबा?
बेथ' लायनांसिगौ दाय
जारलासो
दादामोनाव बिनांगौ
उम आदा मोनाव
आदामुनाव ।
ओम जोंनि न' खाथियाव माबा मा होनमोनलाय सासे बोराय। लोमजानान दंमोन ना गोबाव सम सिखारना आनथा सि माने ओंखामबो जानो हाला सि-खारनोबो हाला जमा जमा जाफैबाय। थैसिगोन थानानै मानसिफोर फैगासिनो।
ऐ। बा नायफैबायसिनो होमबा।
नायफैगासिनो नख--।
ओम ओम ओम। बिदिसो जाना दं ओमबा।
बिदिसो जाना दं।
जेरावबो थांथारा।
थांथ'ला माथो बोथ--। बोथोरानो बोरैबा अखा हाआं हांसो जानानै दं।
हाबावबायसो नै जोंथिं
ओम गरमथारबो। बोथोराबो।
नोआबा।
ओं ना मै माबायाव सोंबावो आं नै ओरैजाय। माबायाव अओ ओ मैखुमाव। मैखुन न'आव।
अह। मैखुननि न'आव हारसिं माखासेआलाय मा खालामदों।
माखासेया सोरबा सोरबा औवअ मबाइल नायदों खोमा ओमफाय सोसबा ओंखाम ओंख्रि संदों। सं गासिनि मोनाखै दाबो।
ओम। साबेसे दं नोंसो सानै साथाम। दिनैथ' फैखायाखैदां राव फोना।
ओ दा दिनै दङ। साथाम साथाम दं फै साब्रै साब्रै दंफैयो जों साब्रै
नोंसोर साब्रै बिसोर साब्रै नामा आदामोन आदा गिदिरफोर
आदा गिदिरफोर औ आदा आदा साथाम आब सासे
आब अ लां रां लागिरि नामा
औ रां लागिरियानो मा मा खामानि मावफैदोंथाय जिखुनु मावगासिनो
औ बेनिनो खामानि जागोन बे
ओम
रांनिनो रांनिनो खा मानि जागोन बे
ओ
होमबालाय माबा दंफैयो आफादगिरि नेहाथारि दंफैयो
औ औ औ
गोजौनि सानो नामा
औ
बिदिनो ओमफाय सासेया सासेया माबाफोर हाजिरा मावबो मावबोग्राफोरखौ एसे बुजायफैदों खोमा दिनै
अ गोजौनिया
गोजौनिया औ
अह
दिनै मानसिना रां मोनसिगोन मालाय दिनै
रां मोनसिगोन होमबाथ बेदर बिना जायाबा
बे बेदर बिनानै जानांगौ दिनै खोथा गैया
खोथा गैया
जाजोबनांगौ जाजोबनांगौ दिनै
उम जाजोब
बेराय हैथाराखै जेरावबो
बेरायाखै गरमब बेरायनो बाथ'दों गोसो जाया।
जोंबा बेरायनो लुबैनानैसो दंमोन गैया बेरायनो मोना।
रां गैयिनि होनदो। रांङानो।
राङानो प्रब्लेम जोंना।
राङानो गैया नालाय।
औ गासिबो रांनिनो गासिबो।
जारला।
उम। जेरावबो थांथारा ने दिनै फैला बायदोरा बेरायनो ओरैनो बेखारलाय माथो थाबाय थानो न'आवलाय।
था थांनाय थांजागौमोनदां ओमफ्राय दा जि खौहाय दाबाबो थाम्फै अरो जिनो।
ए
दाखालि दानाय बादि दादोरा। फांखा होलायनानै। औ फांखा होलायनानै।
मोखांल' नाङो आथिंथि नाङानो मैयानोथ' जि गोबाव दानो नागिरदोंमोन आं हनै थाम्फैआनो अयथासार ब्रे ब्रे थुबाय थायो थुबाय थायो।
ए।
थाम्फै गिदिर गिदिर थारलै थाम्फैयाबो।
थामफैनि थाखायनो।
फिसा फिसा गिदिर गिदिर बावसो जि अरो नैबे ओंखाम संग्रायावबो दं जा गिदिर गिदिर जा अरो।
बे अखा हाबाय थानायखाय फैदों बे थाम्फैया बे बोथोरा दा माबागासिनोना।
औ जायगायाबो एसे माबा खना ना जाहैबायना।
दाखोर दाला खाथियाव थाबा थाम्फैयाबो माबायो अखा हानायजों। फैयो।
दाखोर दालाबो दङ आरो जायगायाबो खनाना जाहैबायना न'आबो।
औ बेनोथ'
बेयावनो बिदि जाहैदों बे ।
बै खाथिनि मादैया थाइजौ जासिदोंमोन।
ए लायनांगौमोनलै होनबा फैदो दायो लायनोसै।
दाखालि जोङो खान्थाल लायबा थाइजौखौबो लांदो होननानै बुंदोंमोन मादैया
ओमफ्राय लाबोआखै नोंसोरो?
ओमफ्राय थाइजौखौ मालाबा लांनोसै होननानै बुंबाय आरो जोंना समाबो बारा गैलामोन नालाय दाब गुबुन दाब सेयावबो थांनांगौ ना ओंखायनो खान्थालखौल' लाबोनानै दाननानै जाब बाय हाखु दाखु
ओ
मालाबा लांफैनोसै होननानै थाबाय मोननानैसो सिरिहांगासिनो नो
बा थानायसो नङा बे
औ आ लांफैगोन साननैसो होननानै बुंदोंमोन आङो मैया गोसो खांदोंमोनबो आं ओमफ्राय गैया लायग्राया गैयाना रावबो आरो आंबो बेलासिनासो थांबाय
दिनैबो मोजां जागौमोन आरामनो रावबो गैयाबा मानसिफ्राबो बारा खम मोजां जागौमोन जानो बा गि माबालै थिनानै दोनजग्रा नङा बे बुस्थुआबो
साननैजोंनो माबायोना मोनो
उम
थाब थाब मोनना थाब थाब सिरि जोब सिगोनबो नै बोथोरा गैलाबो
आमथिसुवालागिसो थाहैनाय नंला
उम जानानै
मोननानै सिरिजोबलायसिगोनना?
बे था थाहैनाय नंला
उम
सिगां दाना सिगां सिगां माबाथारो मोनथारो दा जुदि फैयोबा लिसु लाबोफालै आब'
लिसुखौ आं वहाय मोनगोन दालाय
बाज-बाजाराव
बाजाराव लिसु दङ
फानोना।
एह
गोयाब्रा। थायसे मोनजाखै जि दिनैस दिनैसिम थायसेबो गैया आं लिसुखौ।
आङो दाख्लैफोर थांबाय थाबासो लां सोरबा सोरबा मोनजादों लांनाय जादोंमोन आरो नैबेयो माबानि ओ एबसुनि बे मावख'नि माबा बिसोरो लांदोंमोन ना। अख्रां दाख्लैहाय बिसोर लांनायखौ एसे मोनजादोंमोन।
ए आं खोन्थाखादों आंनो खोनथानायालाय दाखालि।
गोखै गोखै हाननानै हरदोंमोन।
उम। खोन्थाखादों आंनो गैया ओमफ्राय थाइसेबो जानाय जायाखै बायनानैसो जानो सानदों ओमफाय बाजारावनो थांनाय जाया टाइमानो मिलाया।
आं नुवानो बाज जेराव
ए
दङसो नामाथाय जों गैलाथ'आरोलै दा लिसुखौनो नुलाथ'।
जोबबाय।
थाब माबाथारोथ' बियो थाब मोननानै थाब सिरिला बा माबाजोबथारो बेयो द'
था ओ औ थिनानै दोनजायाना थिनानै दोनजाया।
हुर हुर सप्तानैसो जोंनो मोननानै गैला जोबो बे
औ थाब जोबजोबो।
उम खान्थाल। फ्रानदेन थायो गोबाव एसे
खा-खान्थाला एसे गोबावसिम थायो ओमफाय थाइजौआबो बारा गोबाव थाया।
औ थाइजौआबोथ' नै दा सिरिजोबबायानो मानसिफोरना‌।
उम गैला जोबसिगोन जोबसिगोनानो होनजायो।
औ।
सिरिजोब्बाय जानो लुबैबाबो मोनजानाय नंला र' दाबावैनो सानथासो उनाव।
औ।
एखेबारे माबाजोबखाबाय एखेबारे। दाउफ्राबो माबानो जायो बे लिसुखौट'दाउ हाबुजाबै बेनिखायनो थाब थाब माबा सिदथार बिदि मोनजाया।
थाब थाब मोनजायाथ' आरो माबा दाखालि जोंना बेयाव सिलिखा बिफां दानफैदोंमोन ओमफ्राय दानफैनायाव खान्थला गाहायनि थाइथामा सिरिफादों बिफां नांनानै। बे रानाय ना मा मोनथाय नै बेयो एसे गिददिरनो आरो सिलायावसो दोनगासिनो एसि
दान
गोथां जा-जानाया जाजागोनदां आमफाय बिदि गोथाव जाग्रा नङाना गोमोन जाग्रासो खोमा ओमफाय खान्थालालाय गिदिर आरो।
ओम ओम बै नोंसिनाव बै खान्थाल दावा खान्थाल दावा ना मा होनो बे गैया नामा?
गैया जोंनि खाथिनियाव दङ खान्थाल दावाया गोरलै गोरलैखौ होनदों दा नोङो? बिसब फिसा फिसा जाग्राया गोदै जायोना बेयो गोदै जायोना गोमोनाव?
उम बेथ' गोमोन जानो मोजां
औ गोरलै गोरलैनोना बिसिनाव दङ जोंनि खाथियाव
गाहायावनो दंलाबायो सों नोगोर औ बिनो बिजागोन बे खाथि थियावनो दङ
दे होनबालाय आब' थाथ' लायसै
दोनथ'नसै?
औ दे